हेलौ।
नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
औ दे नोंथां दा जों मा टपिकनि लागै सावरायगोन नोंथ
ओ नोंथाङा जि सोङो
औ औ दे दे। बिदिब्ला जोङो जोंनिनो बर' हारिनि बागै एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां जों दा माबोरै सिगांनिफ्राय थाबोदों औ औ दा नोंथां जोंनि बर' हारिया जाहैबाय जोंनि बे आसामनि ब्रह्मपुत्रनि साहा फारसे थानाय मोनसे गोगोम गिदिर
औ औ औ औ औ नंगौ।
दा जोंहा जोंनि राव आरो जोंनि सिनायथि जोंनि दामग्रा देग्रा गासै जोंनि बे मावनाय दांनाय गासिबो जोंनिया बर' हारिनि मोनसे सि ओ गावनि मोनसे एक्सट्रा सिनायथि दङ' नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
जों बर' हारिया जाहैबाय मंगलियानि तिबेतियाननिफ्राय फैनाय मोनसे दालाइसा हारि नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
दा जोंनि बर' हारिया जोंनि बे आसाम हा ओ हादोरसायाव मोनसे गोगोम जोंनि ट्राइबेल हारि होननानै जों सिनायथि मोननाय मोनसे हारि। दा जोंहा जोंनि गानग्रा जोमग्रा हिसाबै दखना फास्रा गामसा गोबां सिनायथि दङ। आरो दामग्रा देग्रा आगजुफोर दङ। दा नोंथां बेफोरनि बागैबो नोंथाङा एसे बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओ बर' हारिनि बागै जोंनि बर' हारियाथ' ओरैनो दा ओ नोंथाङा जि बुंलांबाय बे गासैबोआनोखा बिदिनो जोंनि बर' आंथ' ओरै माबाखो बारा मोनथिया नाथाय माने जारिमिननि बागै बारा मोनथिया
औ नोंथां औ।
दा जेरै नुनायफोर बाय दा जोंनि बर' हारिया गोबां ओ आसार हारिमु बायदिसिना जों सोलिगासिनो जेरै दा ओ जेरै जों फोरबोफोराबो जोङो बैसागु फोरबो फालियो, मागो दमासि फालियो, बायदिसिना आरो जों बर' हारि बाद थौ धोरोम फालियो बिदिनो बायदिसिना नोंथाङा बिदि नोंथाङा बिदिनो बाथौ धोरोमनि बागै एसे फोर मायनो हागोन नामा?
ए नोंथाङा उम जोंनि गुबैसिन धोरोम होनोब्ला जों बाथौ धोरोमखौ लानाय जायो जोंनि बर' हारियाव नोंथां। आरो बिबायदिनो जों आ जोंनि बर' ओ फिसाफोरनिनो जेरै हमनानै ला जों गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन माने जोंहा बिदिनो सिबिनाय इसोरखौ सिबिनाया गुबुन गुबुननि धोरोमै सिबियो जोङो। दा हमनानै ला सोरबाबा ओ आवाथि सावो आ अर सावनानै ब्रम ह आरो सोरबा बिबार होनानै सोरबा बोलि होना नै आरो सोरहाबा खृस्टान धोरोम लानानै बेबाय दिनो जों फालिनाय जायो नोंथां। दा जों गुबैसि होनोब्ला जों बोलि बाथ थौ होननानै बेखौ मिथिनाय जायो जोंनि बर' हारिनि जारिमिनाव।
औ औ औ
बोलि बाथौआव जोङो मा माबा मोनसे जेननो हमनानै ला दाउसा फारौफोर हाथारनानै बेखौ जोङो फुजा होनाय जायो। बोलियाव आरो बिबार बाथौआव जोंहा बिबार बावनानै फिथाइ सामथायाइ बावनानै जों इसोरखौ सिबियो। आरो आवाथि सावनाय मानो होनोबा ब्रह्मआव जोङो अर सावनानै जोङो इसोरखौ सिबियो। आरो जों खृष्टान धोरोमाव जोङो जों सार्चआव थांनानै जोङो इसोरखौ सिबियो। बेबायदिनो आरोना नोंथां।
बिदिनो दा ओ जोंनि बाथौ दो ओ बाथौ धोरोमाफालि फो फालिनायदो आरो गोदोनि फालिनायदो एसे फाराग नुयो नामा नोंथां
औ दङ' फाराग दङ' नोंथां इसे दङ' दा सिगाङाव जों जोंहा बोरलि बाथौल' दंमोन। सिगांनि समाव ज जोङो जिब ओ दाउसा फारौ हाथारनानै बिजोंनो जों सिजौ गुदियाव जोङो फुजा होनाय जायोमोन। आ ओ आफायिनो आनान गसायनो न नाथाय दा जोंहा गुबुन-गुबुन बिदिनो बर' हारियानो एसे सोलायनायखौ नुबोनो मोनदों‌। दा जेरै सिगाङाव जों ओ आनान गसाइखौ सिबियोमोन दाबो बे गोदोनि माबायानो मा होनो एखेआनो औ नाथाय दा सोरबाबा बिबार होनानै सोरबाबा आवाथि सावनानै बेखिनि फारागखौल' नुनो मोनो आरोना थां दा जों सिबिनायाथ' जोङो सिगांनिफ्रायनो बाथौ होनोब्ला सिजौ गुदियाव जोङो इसोरनो माबा मोनसे बावनानै सिबिनायखौनो बुंनाय जाखायो नोंथां।
नोंगौ-नोंगौ
औ दा बेयाव जोंहा औ र' दा बेयाव जोंहा नों नोंथां खेराइ सिबिनाय आरो मानिबा फुजा होनाय जेरै हमनानै ला गार्जा फुजा खेराइ सिब सिबिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ। दा नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि जेनबा जा मिथिगौ नोंथाङा माबायदि थासारियाव सोलिगासिनो बेफोरखौ बुंना हा गोन नामा नोंथां?
जोंनि बर' हारियाथ' दा ओरै ओ गुबुन हारिफोरजों समान समानानो जाफ्रामबाय ओ जों नुनाया नुनो मोनोदि ओ दा गोदो ओ जेरै दा साख्रिफोर लानाय जेरै दा आइ पि एस इफोरबो ओंखारनो हमबाय बर' हारियाबो जौगानो हमबाय आरो फरायनाय बिजोंफोरावबोथ' नों ओ नुनायाव खम नंला जोंनाबो ओ बिदिनो जौगाबाय आरो बर'फोराबो ओ दा आरो मा होनगोन बिखौ
माया नोंथां?
ओ
जोंनि हारिनि जौगानायनि बागैना नोंथां?
अ' नंगौ नोंथां।
औ औ दा जोंनि हारिया उम दे नोंथां बुंनो हागोन नोंथां।
नोंथाङा बुंग्रो दे।
औ दे दे दा जोंनि बर' हारिनि जौगानाय बुङोब्ला दा जोंहानि जोंनि जानाय जानाय जेरै जानाय आदारफोर अनला दाउ सबाय साम' बेफोर बायदि बायदिसि ना जोंनि जेया जानाय खाजा बेफोरबो जोंहा नेसनेल लेभेलाव सिनायथि मोननाय मोनसे हारि जाहैबाय दा जोंहा
औ औ उम नंगौ।
ओ जि आइ टेग मोनदों होननानै बुंदोंमोनना नोंथां? नै सिगां थांनायाव जोंहा दा जोंनि मोनसे लोंनाय जानाय गासिबो जोंनि गाननाय जोमनाय दामग्रा- देग्रा बे जोंहा सिनायथि जोंनिनो बर' हारिनि होननाय मोनसे औ गुबुन -गुबुन हारिया जाहाथे सेनानै लाया बेनि थाखाय जोंहा नेसनेल लेभेलाव मोनसे जि आइ टेग होननाय जोंहा माबा दङ। दा बेयाव जोंहा थिसनजानाय मोनसे गोगोम हारि होननानै जों गावखौनो बुंनानै लानो हायो। दा जोंहा जि आइ टेक मोननाय होनोब्ला दा जुमाय गोरान जुमाय गिसि अनलाजों दाउ बे सबाय बेफोर गासैबो माने माखासे ओंख्रै, ओंखाम बेफोरो दङ आरो बे दा आरो गाननाय -जोमनायफ्राव गामसा, आर'नाइ, दख'ना आरो दामग्रा -देग्रायाव खाम, जथा, सिफुं सेरजा बेफोर गंगोना बे बेफोर दङ आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां। दा नोंथाङा इदिनो जोंनि बर' हारिनि जानाय -लोंनायनि बागै जे बुंलांबाय
औ।
बे जानाय -लोंनायाव जोंनि बर' हारिया मा माखौ बाहायो बेखौ बांसिन ओ बांसिन जानाय जासिनो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन हागोन नामा एसे
अ नोंथां दा जोंहा जानाय -जानाय लोंनाय होनो जोंहा गुबैयै जोंहा ट्राइबेल हारि हारिफोरा मा ओ जोंहा माखासे खास मा होनो बेखौ गावनिनो जानाय -लोंनायनि बेफोरनि बागै जोंहा सिनायथि मोनो। बे मोनसे दा जोंहा बर' हारियाबो जोंहा ट्राइबेल हारि हिसाबै जोङो साम' खांख्राइ बेफोरखौ दैनिफ फ्राय जोङो जायो ना बे ना हमनाय साम' खांख्राइ हमनाय आरो माखासे जोंहा बिदिनो लाथा एम्फौ आरो माखासे जेरै हमनानै ला खुसेेंग्रा बोर बिला बेफोरबायदि गासै एसे एम्फौ एनलाफोरजों जाग्रा एम्फौ एनलाफोरखौ जों जायो जोंहा बिनि बागैबो मिथिजायो आरो दा अनलाजों दाउ होनोबा जोंहा जि आइ थेक मोननाय अनलाखौ जोंहा ओ माइरंखौ सोमनानै बेखौ अन गुन्दै बानायनानै बेखौ जोंहा ओ संनाय जायो आरो बेयाव जोंहा जोंनिनो न'निफ्राय सबाय सबायनि जा बिफां बेफोरखौ स सावनाय थालिर थालिरनि बिफां बेफोरखौ सावनानै खारदै बानायनाय जायो जायखौ जों इंराजियाव जों बेस बो होननानै मिथिनाय जायो दा बे खारैखौ जोङो बे अनला ओंख्रै सबाइ ओंख्रैफ्राव होनानै जोङो मिलौहाब ओ थावनायखौ जोङो बनायनाय जायो दा बेबायदिनो जोङो अनला अनलाजों दाउ सबाइ ओंख्रै बेफोरखौ संनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
औ
बिदिनो आरो
औ दा नोंथाङा माबोरै माने जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ माबायदि मोनो नोंथाङा एसे
औ औ औ औ नोंथां जोंनिआ जोंनि जानायफोराथ' गो थावानो जेरै दा नारजिदो ओ मा होनो अमा बिबौ औ नोंथां अमा औ बांसिनानो बिदिनो जायो। गोखाबाबो थावनाया ओ मोजां मोनो।
औ मिलौ हाब गोदैयैनो औ नोंथां औ।
जेरै नाफामाबोथ' ओ सोरबा मोनामनाय मोनो। थेवब्लाबो गोथाव जायो। माबा ओ सोरबा मो मोदोमनायबो मोनो। बिदिनो आंबो नाफ फाम ओ बिदिनो अनला आरो औवा मेवाइ।
औ नोंथां औ औ नोंथां औ।
थाव मोनो आरो नोंथाङालाय माबादि मोनो?
आंबो गोथावआनो मोनो एस जोङो बर' हारि हिसाबै जोंनि हारिनि जाग्राखौ खौ जोङो जोंनि गनसे गावनि गोथाव थावनाय मोनो बेबाय
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
दे होमबा नोंथांना। एसेवनो जे जोङो जोंनि रायलायनाय। खौ इयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथां दे गोजोन्थों औ।